औ दा नोंथाङा ओ दा ओरैनो दंथयो ना? अ बिदिब्ला आं नोंथांजों माखासे खोथानि सायाव सावरायनायसो कल खालामनाय जादोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां औ।
दा मा आयदानि सायाव नोंथां? दा आंबो
दा आं मा होनो औवा बिफांखौ सिनायखायो नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो दा बे औवा बिफांनिफ्राय जों मा मा बानजायनाय मोनो। जों मा मा आइजें आइला बानायनो हायो। आङो बेफोरनि सोमोन्दैसो नोंथांनाव सोंनो सानदोंमोन। नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन अब्ला आङो फोरमायलां जेनाखि जोंनाहाय औवा ओ दा गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ नुबोदों जे। बर' हारियाव ओ बा जायखि जाया जायगायावनो जोंहा ओ औवा बिफां नुनो मोनो बेबायदिनो थिग बेबायदिनो औवा बिफां गायनाय हुदा दङ बेबायदिनो। बारिफ्राव बयनाबो जोङो औवा बिफां बेखौ दासिमबो नुनो मोननाय जायो। दा बै औवानिफ्राय जोंहाय बानजायनाय मोनो। ओ जोङो ओ बुंथ' हाया जेरैहाय जोङो गिबियावनो जोङो
माबा मोनसे आबाद मावनानै जायोब्ला जोङो बेयाव बै आबादखौ जोङो बै बोरमा दावमा दावसानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोङो बाहायो होननानै होनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ मानसिनि ओ अ मानसिनि थाखाय औवाया मानो होननानै बुङोब्ला समाव न'लुनाय थाखाय औवाखौनो बांसिन फ्राय बाहायनाय जायोमोन औवाखौनो खुन्थिया बानायोमोन बेबादिनो बियो इउवानो आवबो गासैयावबो ओ औवाखौ बाहायनाय जायोमोन। औ नंगौ नंगौ।
जायखौ जेनला बानायनानै एन्जुर बानायनाय जायो बेबायदिनोमोन।
औ औ।
न'नि सोरगिदिं जेन'बा अ बारि बानायनाय बेरा बानायनाय बेफोरबायदि हाबायावबो मा औवाया जोंनो मदद होयो दा बेबायदि बे औवाफोर ओ बेबायदि औवानि बाहायनाय गेजेरजों जोङो जेनाखि आथिखालावनो अवाल बायदिसिनाफोर होयो। नाथाय बैफोरबायदि गोदोनि समावहाय बैफोरबायदि जेनाखि औवाजों बानायनाय बेरा आ बेफोरखौनो बेफोरजोंनो मा सोलियोमोन होनबा बेफोरनो जोबोर मोजांमोन। दा बेनि अनगायैबो जोंहाय गोदोनि सुबुंफोरा जे औवाजों बायदि मैया आ बेसाद बानायोमोन। नि जेरावहाय जेखाइ खबाइ संग्राय सानद्रि ओ जिरायग्रा ओ बेफोरबायदि गोबां बानायोमोन आरो बेनि गेजेरावहाय जेन'बा बा खबायफोरखौ बानायनो थाखाय जेखायफोरखौ बानायनो थाखाय आ जोङो जोंनि आब'खौनो नुनो नुयोमोन ओ बियो जेनेबा औवाफोरखौ दाननानै लाग्रोयोमोन सिगाङाव औवाफोरखौ दाननानै लानानै बियो
बिनि उनावहाय औवाखौ फिसा फिसा हासिब जिरोमोन।
ना बेबायदिनो बे खाथिखौ ओ जिर
औ औ। जों जेखायनि महर होयोबा बेबादिनो।
खुन्दि खावखानाय बायदिसिना होननानै बियो खिथायोमोन दा बेबायदिनो जेखाइखौ बानायोमोन आरो खबायाबो बेबायदिनो अ नांग नांगौ सेबांनि ज' लानानै बैखौबो बेबायदिनो फासाव ओ जेन'बा आ हारि ख'ना ओ बेफोरबायदि खेबग्रोयो बेनि उनावहाय लासैयैनो ओ बेखौ ओ जे
बेबायदिनो जों औवाजों बायदि मैया बेसाद बानायनानै जोंना ओ जेनाखि जोङो जेखायफोरखौथ' ना गुरनायाव बाहायो ओ बेबायदिनो गोदोनि
खबायखौबो ओ ना लानायाव बाहायोमोन बेबायदिनो गोदोनि समावहाय हिसाबै ओ जोंना जि औवाजोंनो बानायजानाय गोबां औ औ दा बेैफोरबायदि ओ औवाजों बानायजानाय मुवा बेसाद जे गोदोनि मानसिफोरनि जिउ खुंनायाव जे बांसिनै आथिखालाव बेबायदिनो औवानि बायदि रोखोम फरायनाय लेखा बिलाइ बेखौबो जोङो बुरखा औवानिफ्राय दिहुनो होननानै औ औ नंगौ
आरोबाव औवानि ओ औवानि गेजेरजों आथिखालावबो गोबां बारि बेराफोरखौ होनानै लानाय नुनो मोनो ओ आथिखा औवानि बानजायनाया बे औवानिखौनो ओ जोंनि गेजेराव गोबां बेफार फालांगि खालामनानै गावनि गासिनो दङ दा बे औवानि जेनाखि ओ संग्राय सान्द्रि खबाइ जेखाइ बायदि हेबनानै ओ गोबां फालांगिरि फोरफोरा आ बैफोरबायदिखौ गामिनि हाथाय बाजार बा ओ बबेबा मोनसे ओ ए मिउजियाम बेफोराव फानहरनानै बैफोरनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हादों ओ दा ओ जेन'बा ज नोङो आथिखालावहाय औवा थसेयाव ओ जेन'बा एक ओ जौसेनिफ्राय सेजौ बाजिसिम ओ राङाव मोननाय जायो दा बैफोरबायदि जुदि जोङो बेफार फालांगिनि ओ खालामनो थाखाय बाहायोब्ला जेन'बा जोङो बै औवा थ ओ थसेजोंनो जोङो जेन'बा जे जेखाइ गंनै बेफोरबायदि दिहुननो हायो दा जोङो ओ जेखाइखौ बुंनो थाङोब्ला जेन'बा ब्रैजौनिफ्राय बा ओ बाजौ बिदि रां लायो
ओ सेजौ बाजिनिफ्रायनो जोङो मा
होमबा बेबायदिनो फालांगि ओ खालामनानै औवानि ओ आइजेंफोरनि जोङो ओ गोबां ओ दावगानो हायो बा रांखावरि थुमनो हायो आरो नोंथां दा नोंथाङाबो जेनाखि औवाजों बानायजानाय ओ मुवा बेसाद फोरनि सोमोन्दै मिथियोब्ला फोरमायनानै होदो नोंथां
औ दा जोंहाथ' ओ बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जिउ खुंबाय नङा होमबा नोंथां दा बेनि थाखायनो जोङो मा औवा बा बिफां लाइफांफोरखौनो जोङो मा गिबियै गावनि गोनां मुवा जानाय ओ जानायफोरखौ जों सुफुंनानै लादों आरो ना दा गिबियावनो बुंनो थाङोब्ला औवाजोङो जोङो मा गावनि थाग्रा जायगा नखौहाय जोङो गिबियाव बानायनानै लाग्रोदों आरोना बेजों मा होनो बे औवाखौनो जोङो मा ओ खुन्थिया हिसाबै आरो इन्जुर दुमनो हिसाबै जोङो आरो उखुमावबो जोङो जायनाखि थुरि बा ओ बिफांनि माबा मोनसे बिलाइफोरखौ खोबनानै दोननो थाखाय जोङो गोजौआवबो जोङो औवा खौनो बाहायनाय जादों दा बेबायदिनो जोङो थाग्रा जायगानिफ्राय लानानै जोङो औवाखौहाय गुबुन गुबुन नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जोङो बानायना लानायखौ जों नुदों आरोना दा आङो बेफोरखौ फारि फारि खोन्थालांनोसै दा गिबियाव जोङो बर' माहारिया औवानिफ्रायनो जोङो माखासे दामजु आइजेंफोरखौबो जोङो बानायनानै लानाय खौ नुनो मोनदों ओ बेफोरनि गेजेरावनो जोंहा दङ ओ सिफुं ओ गंगना थरखा बेफोरनो जाहैबाय मा जोंहा औवाजों बानायजानाय दा
ओ सिफुंखौ माबोरै बानाय होननानै बुङोब्ला जोङो सिुफुंखौ ओ मोनसे फर'से औवा लानानैहाय बा औवा बां औवा बिजौ बा ओ मोनसे गान्थि गोलाव औवा मोनसे लानानैहाय बांद्राय गिदिरबो नङा एसे फिसा औवा नायनानैहाय जों लानानै बेवहाय जोङो मा फारसेथिंहाय गान्थि दोननानै फारसेथिंहाय गब्लं दोननानैहाय जोङो ओ बे ओ सिफुंखौ बानायो आरोखि ना दा बे सिफुंखौहाय जोङो गिबियाव ओ खेराइयाव आरो बेजों लोगोसे जों माखासे रंजानाय आरो ओ मेथाइ रोजाबनाय फोराव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो दा बिनि उनावहाय जोङो थरखा थरखारखौबो जोङो बेबायदिनो औवाखौ गेजेरजों सिनखावनानैहाय बेयाव एसे मा ओ ओ मा होनो हांथाबायदि दाननानै जोङो बेखौ हमजानाय बायदि जोङो बानायनानै लानायखौ नुयो आरोना आरो बिनि उनावहाय जोङो जोंहा गंगना बे गंगनाखौ बानायनो थाखाय जोंहा माखासे रोंगौथिनि गोनांथि जायो मानो होननानै बुङोब्ला जों गंगनाया मोन से फिसा दामजु आरो बे फिसा दामजुखौ जोङो ओ जानला मोनला बानायलाबायबानो जोङो बेखौ माने गोमहोनो हानाय जाया आरोना जोङो बेखौ बानायनो थाखाय माखासे ओ रोंगौथिनि गोनां जायो आरोना दा बेबायदिनो बिनि उनावहाय जोङो दामजुनि अनगायैबो जोङो मा माखासे ना हम ग्रा मुवा बेसादफोर जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो ओ जेरै दङ जेखाइ खबाइ खखा सेन ओ बेफोरखौ जोङो मा औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुयो आरोना दा जोङो जेखाइ आरो खबाइथ' जाहैबाय जोंहा मा हिन्जाव माहारिनि थाखाय ना गुरग्रा मोनसे आइजें आरोना दा बेखौ जोङो ओ जेखाइ आरो खबायखौ हेबनो थाखाय जोंहा ओ मा माखासे रोंगौथिनि गोनां जायो आरोना जोङो बेखौ गोसो जाबानो दि हेबलाबायगोन बेबायदि ओ हेबलाबायनानै जोङो दिहुननो हाया आरो ना जेखाइ आरो खबाइखौ नाथाय जोंहा मा दङ ओ खखा खखौ खिन्थु मा जोङो बेवहाय जेबो रोंगौ थिनि गोनांथि जाया खखा बानायनो थाखाय जोङो मोनसे अबेबा गथा एसे गोलाव लानानैहाय जोङो बेखौहाय बेनि फारसे बिजौखौहाय जोङो मानि फिसा फिसा फिसा ओ मा सिनखावनानैहाय जोङो बेवहाय ओ दुरुंजों खाबथानानै दोनबानो बेयो मा जायो खखानि महर लायो आरोखि ना आरो बिनि उनाव दंबावो जोंहा सेन सेनखौबो जोङो गोबां रोखोमै बानायनो हायो जेरै मा मोनसेल' मोखां गोनां आरो मा मोननै फारनैथिंबो मोखां गोनां जों बानायनो हायो आरो ना बेबायदिनो जोङो मा बेबायदि ओ ना हमग्रा आयजें आयलाखौबो जों औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुदों आरोना दा बेनि उनावहाय जोङो ओ माखासे न'आव बाहायग्रा आइजें आयलाफोरखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो बे फोरनि गेजेराव दङ ओ संग्राय सान्द्रि बेफोरो गाहायै जोंना ओ न'आव बाहायग्रा आइजें आयलानि मादावहाय दा बे संग्राय सानद्रिखौबो जोङो मा ओ गोसोबायदि जोङो गोसो जाबानो दि बानायला बायनो बेबायदि नङा आरोना बेखौ बानायनो थाखायबो जोंहा माने रोंगौथि नङाबा जोङो बेखौ ओरैनो ओ बानायनानै दिहुननो हाया आरो ना बे संग्राइ सान्द्रिखौ हेबनो थाख खाय जोंहा मा नांगौ गि बेहाय ओ औवा मोजां नायनानै जों बासिनानै लाग्रनांगोन आरो बिनि उनावहाय जोङो खाथि फिसा फिसा सैनानैहाय बेखौ खाथिं हेबै हेबै माने बानायलांबाय थानायानानै जेब्लानाखि बियो सान्द्रि एबा संग्राय समान महर जायो अब्ला जोङो बेखौहाय बिनि सोरगिदिं रुगुङावहाय जोंहा खावा बा औवानि गथा मोनसे लानानैहाय ओरै बेंखन खालामनानैहाय जोङो बेबायदि गोरा खाथेनानै दोनो आरो ना जायनाखि बै हेबनाया गेवलाङा दा बेबायदिनो जोङो संग्राइ आरो सानद्रिखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां दा बेनि गेजेरजों जोङो ओ औवाजोंनो जों गोबां बायदिसिना रो खोम आगजु बा माखासे साजायग्रा मुवाफोरबो जोङो बानायनानै लानायखौ नुनो मोनो ओ जायखौ फाननानै बा जोङो जायखौ बाहाय-बाहायनानै जोङो मानि मुलाम्फा बा रांङा ओ रां रूफा जों खामायनानै लानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो थांलाानानै थां आरो जायजों मानि गावनि न'खरखौ सालायलांनो हायो बैफोर सुबिदाखौ जोङो दा औवानि गेजेरजों जों मोननो हायो आरोना नोंथां दा ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ गोदोनिफ्राय जिउ खुंनानै ओ जिउ खुंबोनाय हिसाबै जोङो औवा गैयाबानो जोङो मानिे मोनसे आद्रा थालांनाय बायदि जागौमोन आरो ना जोंनि जिउ खुंबोनाया दा नोंथां बिदिब्ला ओ जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा आङो ओ औवानि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नङा होमबा नोंथां औ दे गोजोन्थों